खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा औ खोनादों खोनादों
खालामथ'वाखै दे नोंथां
आदसा औ नोंथाङा माबाफोर खामानिफोर मावनांगौ दङमोन नामा
बेबायदि खामानि मावनांगौ गैथ'आ दे दायो नोंथां ओम जो जुदि माबाफोर जुदि सावरायनो गोनां दङब्ला जोङो सावरायनो हागोन
औ जोङो मोनसे होनबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायदिनि नङा होनबा नोंथां
औ औ
ओ बेनो जाहैबाय आबाद आबाद मावनायनि बागै ओ आबाद मावनानै जों मा मा खालामनो हायो माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बिनि बागै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ दे हागोन नोंथां एसे जेनेबा आंनि मिथिनाय फारसेनिफ्राय ओ आंनि नोजोराव जा मोनदाङो बेखौ खौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होनो हागोन आरो
औ औ
औ जेनेबा आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मानसिया मानि जायखिजाया बिथिङावनो मानि गावनि थांनानै थानायनि राहा महरैहाय
होम
ओ मावनाय आरो मावो आरो बै आबादा मानि जिब जुनार फिसिनायबो जानो हायो जेनेबा बेखौ खौबो जोङो आबादाव खोख्लैनो हायो। बिनि अनगायै आरो मा होनो ओ जेरै मैगं थाइगं बा माइ बेफोरबायदि आबाद मावनाय बेफोरबादिखौबो जोङो ओ। जोङो खोख्लैनो हायो आरो जोङो बेबायदि मोननै रोखोमनि फसल मावनाय आरो जिब जुनार फिसिनाय जोङो बेबायदि मोननै रोखोमनि जोङो आबाद मोननो हायो आरो दा जो ओरैनो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' बांसिनै जोङो जिब जुनार फिसिनायफोरखौहाय जोङो बारा फैया लानानै फैया आरो नङा होनबा नो नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
जोङो बिनि सायावहाय बांसिनै जोङो ओरै फसल दिहुनन्नाय बा फसल मावनाय बिनि सायावनो जोङो बांसिनै नोजोर होनाय जायो अब्ला नोंथाङा माखौ मानि सायाव बुंनो थिनदोंमोनलाय बोरै होन्दोंमोनथाय आं एसे बावफिनबाय
अ आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो बेनि बागै
औ औ औ ओ आबाद मावनायनि गेजेरजों मुलाम्फानि बाथ्राखौथ' जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला मानि आबादनि गेजेरजोंबो गावखौ सासे जाफुंसार सुबुं महरै सिनायथि होनाय गोबां दंसै होननानै आं सानो आरो माने आथिखालावहाय हायो होननानै आं सानो आरो
औ
जोंनि आबादारिफोरा सिगांनिफ्राय गोबां बिथिङाव सोलायनाय फैबाय बा जौगाबोबाय होननानै आं सानो। सिगां समावहाय जोङो। आबादफोरखौ मावोब्लाबो माने थोब्ले माब्लि आबादखौ जोङो मावनाय जायोमोन माने ओ गोबां बिबांनि जोङो फिथाइ दिरुननो हायामोन। नाथाय आथिखालावहाय सुबुं माहारिया मानि टेक्न'ल'जि बा गोनोखोआ जौगाबोनायजों लोगोसेनो मानि आबाद मावनायनि खान्थिफ्राबो गोबां जौगाबोबाय। ओ सिगाङाव जोङो मोसौ मोसाफोरजों जोङो हालौवोमोन। नाथाय दिनै हालेवनायनि बिथिङावबो जोङो गोबां गोदान गोदान आदबफोर बाहायनानै हालौसै जेनेबा ट्रेक्टरफोर पावार लारफोर बेबायदि गोबां रोखोमनि नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
बेफोरबादिजों आबाद मावनानै गोदान आदबजों आबाद मावनानै जोंनि गेजेरावहाय रांखान्थियारि बिथिङावहाय आबादनि गेजेरजोंबो गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जेनेबा उम गोबां मानसियानो आथिखालावहाय साहानिबो आबाद खालामो ओरै कबिफोर आबाद खालामो ओरै बेसरफोर बेसर आरो आलु बिदिनो थरमुस बानलु बेफोरबायदि गोबां रोखोम आबादफोरखौहाय मा खालामो आथिखालावहाय फालांगियारि नोजोरजोंहाय माने गोबां जायगायावनो मावनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो बेबायादिनो माइ आबादखौबो फालांगियारि नोजोरजों मावनायखौ नु-नुनो मोनसै आरो आरो बेफोरावहाय माने दानि मानसिफोरा माने माखासे हासारफोर बाहायोना नोंथां दा बै हासार बाहायनायनि गेजेरजोंहाय माने आबादफोरखौ दिरुनसै आरो बेफोरबादि जाहोनावहाय आबादफोराबो माने माखासे से मुलाम्फा मोनसै आरो दा दा बिनि सायावनो नों थाङा आरो माबाफोर एसे बुंहरद बुंनो हायोब्ला बुंदो?
औ नोंथां ओ आबाद होननानै जोंल' मिथिखायो नङा होनबा नोंथां? ओ जोंङो जोंनि जानाय बेफोरनो जाहैबाय जोंनि आबादनिफ्राय मोननाय आर ना ओ जोंङो जोंङो बोथोर लानानै बोथोर नोंथाङा होनखाबाय कबि आलु बायदिसिना दा बिदिनो बोथोर लानानै बोथोरखौ गायनाय जायो नङा होनबा नोंथां? जेरै दैज्लां बोथोराव जोंङो थुरबुस आरिफोरखौ गायो बालाफोरावहाय बेजों लोगोसे ओ माइ गायो ओ फाथ फैयो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आरोना आरो गोजां बोथोरावहाय कफि आलु बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गायनाय जायो आरो ना बिहिन्दि आरिफोर आरो बेफोरजों लोगोसे मा बिनिफ्राय मोननाय आबाद जोङो गुबुन दाबसे जायगायावहाय मा फानहरनानैहाय एबा खाथिनि बाजाराव एबा दखानाव एबा नोगोरफोरावहाय मा फानहैनानै एबा बेखौहाय दैथायहरनानै जोङो बेनिफ्राय मोनबोनाय रांजों न'खर खुंनो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ
आरो बेजों लोगोसे मा ओ जायखौ जोङो बाहायाखै आरोना एसे खम बाहायो बेखौ मा गोदान मैगं थाइगंफोर जोङो लाबोनानै गावनि जायगायावहाय मा बेखौ गायफिनो हायो आरो ना बेजों लोगोसे ओ माइ आरिफोरखौ गायनानै मा बेखौ हानानै मोननाय फसलफोरखौ मा ओ बाख्रियाव सोनानै एबा फैगोन बोथोराव बेखौनो मा जोङो गायफिननो हायो आरोना।
आरो नोंथाङा माइ गायनायावहाय माखासे एबा बिदिनो आबाद फोनायाव माखासे जेंनाफोर सोमजिहोनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ बिनि सायावहाय एसे जा हायो बेखौ बुंनो हागोन नोंथां। जेनेबा जें जेंना होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ गिबियावहाय जायगानि सायावसो सोनारबाय नङा होनोमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ जेनेबा जायगाया जुदि माखासे माखासे ओरैबायदि जायगाफोर थायो जेरावहाय मानि ओ ट्रेक्टरफोर हाबजाया नङा होमबा?
नंगौ नोंथां
बे जायगाफोरावहाय जोङो ओ थांनो गोनां माने हाल एवहैनो गोनां जायोब्ला जोङो बै ट्रेक्टरफोरखौ सोहैनांगौ जायोब्ला जायगाया जुदि गैयाब्ला जोङो बेयाव मोनसे हाल एवदों बेयाव आबाद मावनो हाया जायो जेनेबा बबेबा मोनसे जायगाया आरो दहला बा दैफोरजों आबुं जानानै थाग्रा जायगाबा जों बेफोरबायदियावबो जोङो नांगौ बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ जोङो सम लानानै सम मावनो हाया जायो दा बेफोरबो मोनसे बे जेंनाखौनो होननानै जोङो बुंनो हागोन बेफोर जाहैबाय जेनेबा मिथिंगायारि जेंना होननानै जोङो बुंनांगोन आरो नोंथां
औ औ
औ दा बिनि अनगायैबो जोंहा हासार नङा होमबा जोङोथ' आबादफोरखौ जोङो गोदोनिफ्राय मावबोबाय थाबाय जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो आबाद मावो दा बै आबाद माव माव बोबाय थानायनि जाहोनावहाय जोंनि माने हासारफोरा माने जालांबाय खमायलांबाय आरो
औ औ
दा बेफोरबायदि खमायलांनायनि जाहोनावहाय जोंनि मानसिफ्रा माने आबादफोरखौ मोजां रोखोम मोननो नागिरला जेनेबा आबादफोरा फिथाइफोरा खम जाग्रा जाबाय बेफोरबो मोनसे जोंनि हासारनि जेंना जाहैबाय जेनेबा आरो आथिखाल खालावहाय आरोबाव खिन्थु बिनि सोलायैहाय माने दायो जोङो रासायनारिक हासार बाहायो जेनबा हासारनि बेबायदि मिथिंगायारि हासार डक्टारफोरनि मोनैनि जाहोनाव माने जेंना नुजानायनि जाहोनावहाय माने बिनि सलुसन नागिरनानै मानसिफ्रा मावनायनि फिथाइखौथ' मोननो लुुबैयो नालाय मोजाङै दा बिनि जाहोनावहाय माने रासायनिक हासार बेखौ बाहायसै आरो आरो बेबादिनो दैनिबो मोनसे जेंना नुनो मोनो आजिखालि माने दैया बो नांगौ समावहाय माने जेनेबा माइ आबादनि बेलायाव बेखौ बुंनो थांबाय आङो ओ नांगौ समावहाय जोङो दैफोरखौ मोननो थाङा जेनेबा नै देग्लाय बोसोरावहाय खिन्थु अखाया गोबां बिफांनि हादों नङा होमबा नों
नोंगौ नोथां नोंगौ
जोङो दा माइनि थाखाय इसेबां जोङो जेंना गैया जादों दैयो दैनि थाखाय आरो मायाव बहाय खिन्थु थांनाय बोसोरनि बाथ्राखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला थांनाय बोसोरावथ गोबां माने दुंखावनाय जाबाय थादों नङा होनबा गां अखाया बारा हाया बै बेफोरबादि जाहोनाव माने माखासे ओनसोलावहाय बा माखासे जायगायावहाय ओ माइ आबाद मावनायावहाय माखासे दैनि बिराद जेंना नुजाथिदों आरो दा बेफोरबादिनो माखासे मिथिंगायारि गोबां जेंनाफोरनि जाहोनावहाय मानि बे राहा लामा दिहुननानै लानो गोनां जादों आरो दा बै दैनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मानसिफोरा बेवहाय जायगाफ्रावनो बे बरिंफोर बसायनानै लानानै ओ बेनि गेजेरजोंहाय आबाद मावनो गोनां जादों बेफोरबादि जेंना जों नुजाथिदों आरो नोंथां दा बिनि सोमोन्दै आरो नोंथाङा माबाफोर जुदि एसे मोजाङै मिथिसिनब्ला नोंथाङा बेहाय एसे बुंदेरनो हागोन।
औ ओ आबादनि सोमोन्दै आंङो एसेबाव दाजाबदेरनो सानबावदों आरो ना जोंङो मा आबादनिफाय मोननाय ओ फसलफोरजों मा लोगोसे ओ बेसर आरिफोरजों जोंङो गायनानै माबे खो फोनानैहाय जेब्ला सम जायो बोथ थोर जायो अला बेखौहाय हानानै एबा बेखौ मारा होनानै बस्थायाव एबा लोंग्रा जुआवहाय बेखौ दोननानै मा बेखौ गुबुन दाबसे जायगायाव फाथायहरनो हायो आरो ना आरो बेखौ दानि समाव थ ओ गोबां ओ साइन्टिस्फोर बानायनाय बिदिनो गोदान गोदान आगजुफोर ओ जोंहाय बे बेसरखौ सोनानै बेनि मोननाय थावखौ जोंंङो बाहायनो हायो आरो बेजों लोगोसे ओ फाननो हायो आरो ना बथलावा सो सो बेहाय आरो बेजों लोगोसे जों सिगाङावहायथ' जोंङो देनानैसो आखाइजों देनानैसो बेखौ मोनोमोन आरोना। दानि टाइमावथ' मिसि मेचिनावहाय गोदान आगजु फैनायजों लोगोसे मेसिनाव बेखौ सोनानै जोंङो बरननाय जायो आरोना। आरो बेजोंनो लोगोसे फसलनि ओ जोंनि आबादनिफ्राय मोननाय जों ओ गुबुन गुबुन जायगायाव जोंङो दैथायहरनानैहाय जोंङो बेखौ फानहरनो हायो आरो ना आरो बिसोरो फेक्टरियाव सोनानैहाय दारिमिनाव सोनानै बेखौहाय ओ पेकेटआव जुनानै बिसोरो दखान आरिफ्रावहाय फानहरनो हायो आरो ना बेनिफ्राय गोबां रां मोनो आरो। ए। होम्बा नोंथां बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा होम्बा? समाबो जाबाय नंङा होनबा नोंथां?
औ औ औ जागोन दे नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै बा सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ औ औ। दे दे नोंथां दे औ दे दे दे।